हेलौ।
हेलौ।
औ खोनादों ना ओ गोजोन मोना नि गामहामलायनायखौ जासि हरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ थारैनो।
अ आं दा नोंथांजों सावरायनो सानदोंदि दा बेसे जोंनि दा जोंनियाव सोलिबाय थानाय थासारिनि बिफां लाइफायनायनि बागै बेफोरजों लोगोसे जों मा मा खा खामानियाव बाहायो
औ।
बेयो मा मा खामानियाव बाहायो मा मायाव?
औ औ।
बागै एसे सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ सावरायजायो।
औ दाथ' जों बिफां लाइफांखौ ओरै बुहुद गोबां खामानियाव बाहायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
जेरैहाय जों दा बिफां लाइफांखौ बाहायो मैगंनि खुन्था बायदिसिनायाव। ओजों न' बांनि बानायनाय समाव आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां बे बिफां लाइफाङा जाबाय जों आरो बिदिं बेजों लोगोसे जोंनो
औ। हेल'। हल' नोंथां। खोनादों ना?
लाइफांआ अक्सिजेन गे बेफोर गोबां बायदि
औ। हेल'। औ नोंथां खोनादों ना?
दा नोंथांनाव आं बेफोरनि बागै थांनाय जासिगोन नों थाङाबो दा ओरैनो नों जाखिनि मिथियो बे फोरखौ नोंथाङाबो एसे बुं फुरना हो जेनेबा गुवारै
जागोन नोंथां आं जेखिनि हायो आङो बुंनानै होनोसै। औ बुंनो थाङोबाथ' जोङो दंफां लाइफांखौ बांसिन बाहायनो जोङो दंफांनिफ्राय अक्सिजेन गेस मोनो दंफां लाइ फांनिफ्राय ओ अक्सिजेन गेसखौ जोङो हां लायो। बेनिफ्राय जोङो दंफां लाइ फांखौ न' लुनाय खामानियावबो बाहायनाय जायो। दंफां दफांनि दंफांखो जोङो हानानै बिनिफाय बाटाम एबा काट बानायनाय जायो। बेनिफाय जोङो न' न'नि बेराबो लुयो जों औवा दंफांनिफाय औवानिफाय।
औ।
खुन्थाबो बानायो। बिदिनो गोबां खामानियाव बाहायो जों औवाखौ। बिदिनो जोङो दंफांजों ओ दालां बायदिसिनाबो बानायो।
औ।
बेनिफाय जोङो दंफांजों उन्दुग्रा बिसना बेफोरखौ बानायो। टेबल न'आव थानाय गासै गासैबो जिनिसआवनो बायहाफ्राम जुबनाय जायो। दंफांखौ जेरै दर्जा, किरकि, दरजानि प्रेम बायदिसिनायावनो बायदियावनो बाहायजोबनाय जायो आरो दंफांखौ। आरो आरो मेगं थिलियाव जोङो बेरा होयो आरो सां होयो। जोङो आरो बिदिनो फिथाइ सामथाइनि थाखायबो जों दंफांखौ बाहायनाय जायो। दंफांनि फाय जोङो फिथाइ सामथाइ मोननो हायो।
हायो नोंथां।
बे खिनियानो
ओ बेजों लोगोसे जों दा आरो बे बिफां लाइफांखौ जाबाय जों दा जा बे दंफां बेफोर जाबाय। जों जिब जुनार मोसौ एबा बोरमाफोर जों बेफोरखौ हाननानै एबा जाहोनो हायो। बेबो मोनसे मोसौ मोसा बोरमानि थाखाय मोनसे आदार जायो। बेजों लोगोसे जों बेखौ गोबां खामानियाव बाहायो बाहायनानै आरो जों बेखौबो, जों फाननोबो मोनो जेरैहाय दंफांखौ हाबाय हानानै आरो गुबुननोबो दै हरनो हायो। बेजों लोगोसे जों बेजों फाननानै बा मानानै जों। रां मोनो रांखौ जों बेलेग खामानियाव बाहायनो हायो थिग बेबायदिनो जों बेफोरखौ दा जों जेरैहाय बिफां-लाइां। दानफायोब्ला जोंनियाव अखा आरो बांखा जेरैहाय बार-बार आरो अक्सिजेन गेस जोंनि थाखाय एसे खम जालाङो मानो होनबा जों दंफां-लाइफांखौ जों बुहुत गोबां सुबुंफोरानो दा गोजा हाजो बायदिसिना थांनानै दा हा फयो मायो बिनिखायनो दा जोंनि अखा बां बायदिसिना बारफोराबो एसे बांलांनाय एसे खम जालाङो आरो मानो होन बा जोंनियाव दंफां-लाइफां बिफां-लाइफां गैयाबा, जोंहाबो गोजोननाय गैया मानो होनोबा जेराव बिफां-लाइफां दं बिफां-लाइफां जोंहा गुबुन-गुबुन दाबसे जायगायाव। जेबा साहा बेनि साय एखोम जाबा जों थान्दा। दिदोमैय जिरायनो मोनो नङा होमबा नोंथां? बेजों लोगोसे जों दंफां-लाइफांखौ जों गायनांगौ बेनिखायनो जों बिफां-लाइफांनिसी बिफां-लाइफांखौ जों दान थायनो नाङा बेनिखायनो जों हानायमानि बिफां-लाइफांखौ जों‌ गायनो नांगौ आरो बेनिखायनो बेफोर जाबाय बिफां-लाइफाङा जाबाय जोंनिफ्राय जोंनो अक्सिजेन गेस जों होयो नङा होमबा बेनिखायनो जों बिफां-लाइफांखौ रैखाथि थि होनो नांगौ आरो। बेनिखायनो जों सुबुंफोरा बिफां-लाइफांखौ दानफायो बेफोरबायदि जों होबथानो थाखाय होबथानो थाखाय गाव-गावनि एसे बुजिलायनायनि थाखाय एसे मोजांसिन जायो मानो होन बा जोंहा बिफां लाइफां गैयाब्ला हा हु बायदिसिनाफोर जोंहा हाफोराबो रानस्राव-रुनस्राव जालाङो इसेबो दिदोम बारहावा गुसु थान्दाहाय एसे दिदोम आरामहाय मोननाय जाया बेनिखायनो जों गायनो नांगौ बिफां-लाइफांखौ बेनिखायनो जों बयबो सांग्रांयै सोलिनानै बिफां-लाइफांखौ फिसानिफ्रायनो गायनो नांगौ आरो मानो होनबा जों बिफाङा जों गायना दोनबाय बेजों लोगोसे जोंथ' बि बिफांखौ नायनोबो नाङा मानोबो नाङा बे जाबाय बिफाङा आदारबो जाया माबो जाया बेनिखायनो जों बिफांनि थाखाय गायना दोनोब्ला एख' जाया जोंहा मानो होनबा खहायानो जाया मानो ओमबा बिफां लाइफाङा जाबाय एख'आनो जाया एख'आनो जाया बिफां लाइफांखौ गायोब्ला हारसिंनो मालाय जौलांबाय थागोन आरो गिदिर जालांगोन जों बि बिफांखौ गायनानै गिदिर जाहोनो हायोब्ला जों बिनिफ्राय मोनगोन बाथाम जेरैहाय खिरखि थिग बेबायदि गोबां आयदायाव बाहायनो हायो। नोंथाङाबो जाखिनि बुंनांगो बि बुंलांखाबायानो मानो होनोब्ला बिफोरनि बागै बेफोरबो मोनसे दंफाङाबो जोंनो मोजांहाय रां खामायनो एबा खाबु होयो बिनि खायनो जों बिफां लाइफांखौ दानफायनाया मोजां नङा बिनिहा जों थानो नाजानांगौ आरो
ओ आं नोंथांनाव सोंनो सानदोंमोन दि नोंथांनि नआव मा मा रोखोमनि बिफां दों
अ अ मोजां नों थांनि सोंथियाबो मोजां। जोंहानि दा बिफाङाव दं जाहानाव मिस सां दं गाम्बारि सिसु सोमलि थाइलाद' बागनाला बिजों लोगोसे आरो गोबां जादनि बिफां लाइफां दं बे बि बिफां लाइफांखौ जों फाननानै गोबां आयदायाव, बाहायबाय आरो जों बे फाननाय लोगो लोगो दानफायनाय लोगो लोगो बियो गोदान खिलिगोन बेलेग गोदान रोदोमगोन, बि बिफाङानो फाननानै फिन आरो गोजौ जानानै रज' फिनगोन आरो आरोबाव फिन जों बे हानानै आरो गोजौ देरहोनानै जों इनिफाय फाननानै एबा न'बां बायदिसिना खाल बाटाम बायदि लगायनानै जों गाव गावनि थाग्रा न'आव लाग थाग्रा न'आव बाथाम बायदिसिना खालामनानै जों बि न'आव थानो हायो आरो दा नु थांनावबो सोंबावनि नोंथांनियाव नोंथांङावबो न'आव, थ' गोबांहाय बायदिसि खामानियाव बाहायो नङा होमबा मा मा? खामानियाव बाहायो आरो मा मा? बै। बे बिफां
नोंथाङा सोंथिखौ बुंफैनो हागोन नामा मोजां बुजियाखै आं।
अ अ अ। आं बुंनि नोंथां होनबा। नोंथाङा दे मोनस जे समाव बिफां। गायदोंमोन नामा? आरो बे बिफाङा। देरनानै। मानानै दा गिदिर गोलाव जाबाय आरो बे। जों लोगोसे दा रां रुफ फाबो मोनबाय नङा होमबा? बेफोरनि सोमोन्दै एसे। बुंनो हाबावगोन नामा नोंथाङा? औ।
औ अ नोंथां बिफांखौथ' जोंहा खायफाखो गायदों खायफा हारसिं रज'दों। हारसिं रज'नायाबो खामानियाव होदों। गोबां औ गोबां सों हेफाजाब होदो हारसिं रजनाय बिफाङाबो आरो। जों गायनाय जों गायनायाबो होदों बिदिनो गोबां बेसाद बायबाय बेखौ फाननानैनो ओ- न' बानायनायाव गोबां हेफाजाब होबाय खिरखि फ्रेम दाननाय बायदि दरजानि फ्रेम दर्जा बेफोरबायदि बानायनायाव। दंफांनि। ओ न'नि। बाटाम बेयाव बाहायबाय बेफोर दंफांखौनो। बेखौ फाननानैनो गोबां रां मोनबाय न'खरनि आंखालखौ सुफुंबाय आरो बेजोंनो ओ- बिदिनो न'आव बाहायो खामफ्लाय जेरै बेफोरखौबो खामफ्लायफोरखौबो बेजोंनो बानायनाय। दि चियार बेन्स। बेफोर गासैखौबो बेजोंनो बानायनाय। जायो आरो न'नि दंफांजोंनो बानायजोबनाय बेखिनियानो।
बेजों लोगोसे जों दा जायबा दं फां बा बागनालाफोर बायदि जा जों दा बागनाला बे बेबो मोनसे बि फां नङा होमबा बे बिफांनि होजों बागनाालाखौ जाजों जेरैहाय बे बागनालानि बे माबाया ओ जेनेबा बिगुरा दलाव दल एबा खाम्फायाव जों बेयाव लागाव होनानै होनो हायो आरो मानो होनबा बै साइद साइदनि दङना गोसोम गोसोम अबियावबो खामाव लागायनो हायो मानो होनबा बेयो दंफाङाबो मोनसे खामानो होयो आरो जायबा सुबुंनाव बागनालानि बागनालाया गुग्ला एबा मायाव माबाफोर जायो बिबागनालानि बिगुरफोरखौ जों देनानै मुलि मुलि बेसादै बाहायनो हायो मानो होनबा जों देग्लिनानै जेहा गुगला दं बेयाव सारगिदिं फुननानैहाय बे गुगलाखौ गुलानि गोमोदै गोमोदैखौबो जों खेर होनो हायो आरो बेबो मोनसे खामानियाव बाहायो आरो दंबावो गोबां खामानियाव बाहायो आरो जों बे बागनाला आरो गाम्बारि बिलाइ थिग बेबायदिनो आरो इन्दि बेफोरबायदि दंफां लाइफ बिफांखौ जों दा फिसिनाय एम्फौ लाथा एम्फौ लाथ एबा एम्फौफोराबो दा जोंनो जायोना जायो बेयावबो जों बा बाहायनो मोनो आरो
औ नोंगौ
बेजों लोगोसे बिनि बिलाइखौ जानानै इन्दिनि बिलाइखौ जानानै एम्फौ एम्फौ एनलाफोराबो गिदिर फिसानिफ्राय गिदिर जानानै दा जों बे एम्फौ बायदिसिनाखौ फाननानै जों रां खामायनो हायो बिनिखायनो जोंनो दंफां एबा लाइफांफोरा जोंनो खैफोदनिफ्राय माब्लाबा समाव हेफाजाबबो होयो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ
औ बेनिखायनो जों दंफांखौ दानफायनो नाङा बेनिखायनो हानाय मानि गायनोसो नाजा नांगौ दे नोंथां होमबा नों नोंथाङा गासै बाथ्राखौनो आं सोंनायखो फिननायखौ होजोब्बाय बेनि थाखाय नोंथांजों रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोनथों